हेल' नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ मोनसे आयदा लानानै सावरायनो लानाय जादों बे आयदायानो जाबाय ओ बर'फोरनि बर' समाजाव औवानि बाहायनाय।
औ औ औ औ हागोन हागोन।
ओ बर' समाजा ओ बर' समाजाव जों बांसिन ओ औवानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै न' लुनायनिफ्राय न' लुनायनिफ्राय लानानै ओ हिसान हिसानसालि आरो बेजों लोगोसेनो हाल एवनाय हाल एवनायाव मै बाहायनाय ओ बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो। जों बांसिन गामि गामिफोराव बांसिन जों औवानि बाहायनायखौनो जों नुनो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां। जोङो ओ औवानि बाहायनोसै जों औवाखौथ' जानोबो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
औवा बुरखानि मेवाइ जिथुनिखि खिलि जेननाय बेखौबो जों जानो हायो आरो ओ औवा होनना बुङोबाथ' जोंनिया गोबां न'आवनो गायनानै लानाय मैगं थाइगंफोरनि बैसां खालामबाबो बा हमनानै ला जोङो बायदिसिना बिफांनि औ औ नोंथां औ बेरा होनोब्लाबो जों नांगौ जायो आरो लोगोसे जों गोदो जुगावथ' बे ओ जायनिखि ओ राङारि बिथिङाव जाय न'खरा एसे जेनेबा उन फाव बा फावसायनानै दङ बेबायदि न'खरावहाय जोङो बेखौ बिसिना खालामनानैबो उनदुनाय नुयो आरोना नोंथां।
औ औ नुनो मोननाय जायो।
औ।
बिफोरनि गेजेरजोंबो ओ गामि गामि ओनसोलफ्राव दुगैनायानो जा जेनेबा बेरा होनानै आरो थोरसि लथ था दोननाय बायदिफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो औवानि बाहायनाय। आरो जेरै ओंखाम एरखावनो थाखाय बाहायनाय जायो जोङो ओंख्रि सानो थाखाय सागं बाहायनाय जाय
औ औ औ। सागं बाहाय जायो औ। आरो जोंङो औवानिफाय ओ नोंथांङा मिथिगौ नना जे बे लेखाबो बानायनाय जायो आरोना जों जायथुनिखि जोङो फरायसालियावहाय सोलोङो बा लिरो आ बिफोरखौ जोंङो औवानिफ्रायनो मोननो हायो आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ। आरो आरो बेबायदिनो गोबां दङ जोंहा आइजेंफोर जायखौ जोंनि सोलिबाय थानाय सरासनस्रा ओ माबायावहाय जोंनो संसार जानायावहाय नांगौ जायो। जेरै औवानि खेरखा नंङा होमबा नोंथां बा औवानि ओ औवानि बिदिनो जेनेबा बानलु दोनग्रा बा खोर गारग्रा खादा बा थिग बेफोरबायदिनो आरो जोङो औ संग्राय सानद्रि आरो बेबायदिनो जोङो ओ बैजे जोङो दुब्लियाव नांगौ जायो जोंनो खदाल बा हमनालाय दुब्लिखौ थ' गोजाननि बाथ्रा बा बेयो सेकेण्डआवसो गोलैयो जों फार्स्टआवनो न'नो हाग्रा आरि बायदिसिना सनस्रांनो थाखायबो खदाल नांगौ दा बिनि खुन्थाखौबो जोंनो ओ औवाखोनो नांगौ जायो आरो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ हमबा आमबा सिखानि सिखा खिथु उनाव जोङो सिखाखौ लानाय हमनाय सिखा बिखुं बिदि औ बा हासिनिफोरनि ए अनेकथा रोखोमनि आरो जोंनो न' लुनायावबो नांगो जायो नोंथां। मानो होनबा
औ
ओ जेरैखि जायाबाबो जोंनो गोदोहाय ओ जु ओ दानि आधुनिक जुगाव जुदिअ जेनेबा गोबांनावनो फाखा न' दङ बा इथाजों लुयो सिमेन्टजों लुयो नाथाय ओ दा ओ गामि ओनसोलावहाय गोबांआनो औवानिजोंनो न'खौ लुनाय नुयो आरो ना नोंथां।
औ औ नुनो मोननाय जायो। ओ जेला जों फा खानन' लुगोन अब्लाबो जों खुन्था गायनो थाखाय औवाखौ
औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो। आरो बेबायदिनो जेनो औवा रां खामायनाय बिथिङावबो जोङो ओ बेफार बानिज'आवबो जोङो औवाखौ ओ फाननानै रां खामायनो हायो। नंङा होमबा नोंथां?
औ औ हायो।
औ थिग थिग बेबायदिनो ओ ओ जोङो गावनि सोलिबाय थानाय ओ सरासनस्रा बाहायबाय थानाय हमनानै ला ओ बिदिनो जोङो ओ खुन्थिया मोसौनि खुन्थिया बोरमानि खुन्थिया बिफोर बायदियावबाबो जों बाहायनायखो नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
उम जेरै मोसौ दोनो थांगोन बेफोरावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो।
औ औ नोंगौनो थांनांगौ। आरो जोंङो दान्दाखौबो हमनानै ला गयफोर हाननो बा फिथाइ-सामथाइ बिदिनो थाइगिरफोर थाइजौफोर हाननोबो जोङो ओ बे औवाखौनो बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
बेबादिनो
बांसिन ओ बांसिन बर' आबादारिफ्रा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आ औवानि बाहायनायखौ गामि ओनसोलाव
औ। दा जोङो बिथां जोंनि गामियारियावथ' जोङो बाहायखायोआनो जों औवाखौ आरो नोगोरफ्रावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां मानो होनबा हाबा हुखा जाबा बारदे नो माबा थिसननो हाबानो होमबाबो जोङो बे औवाखौनो बायनानै लांनानै बिसोरोनो बेयावहाय पेन्देल खानायाववो नांगौ जायो आरो नंङा होमबा नोंथांङा। औ। आरो आरो बिदिनो गोबां दङ औ जोङो औवाखौ औवाखौ जुदि जोङो बेराबो लुमनानै थानो हायोबा हमना ला बेरा माबा दुमनो इै फैसा गैयानो फाखा धालायनो होमबानिया माने जों न'आवनो जुदि गायना लानाय औवाखौ दाननानै बेरा दुमना लानोबो हायो। बे नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
जाहाथे लामानिफ्राय गुबुना नुहुरा बा आरो जोङो बारियावहायो मैगं थाइगंआवहाय मोसौ बोरमाफ्राबो माबायनि थाखाय हाबैनि थाखायबो जोङो जेवरा दुबनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ हायो।
ए
जोङो गंसे बानायनो थाखाय औवाजोंनो गासैखौबो बानायजोबनोबो हायो जेरै थेंगलनि फ्राय लानानै।
औ औ औ औ।
जेनेबा बेफोरखौ होजोबनो हायो आरोखि
औ नंगौ नोंथां नंगौ। गोबां आरो ओइ जोङो फोथारफ्रावबो जेब्ला जोङो खोथिया फुखाङो खोथिया फुखांनानैहाय बे खोथियाखौ मोनसे बै गायबाय थानाय दुब्लियाव लांनो थाखायबो जोङो औवाखौ। बेखौ बाहायनाय नुयो आरोना नोंथां।
औ।
खोथियायाव जोङो औवाखौ ससे दानना लानानैओ बेयावनो खोथियाखौ बिथिं आखाबा बिथिं आखाबा होबाय ओमफ्राय फाफ्लियाव बानना लांनानै बै गायबाय थानायो थानाय दुब्लियाव हैनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ जेनेबा मारा होनायफोरावबो माइ एरनो थाखाय हुखेन बाहायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ आरो बे मारा होखांनानै जेब्ला माइआहाय सिरिजोबनानै बिथिं बिथिं जायो अब्ला बि जमा खालामनायावहाय मोनसे जे बे आइजें बाहायो बिनि नामखौ मा होनोमोन बा नोंथां?
ए बेखौथ' आं गो औ रयनाखौनो होनोमोन औ।
औ बे बे रयनायावबो जोङो नैबे औवाखौनो बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
ओ जेनेबा रयनायावहाय बिखुङाव आरो रयना बिखुंखौ औवाखौनो बाहायनाय जायो आरो।
औ गाहायाव लहा बायदिसिना होनानै लहा होनाय जायोना खायसेथ' लहा
लहा खायफा लहा होयो नोंथां नाथाय आङो गोदोनिफ्राय नुबोनाय बायदिबा जेनेबा
ओइ जे बिफां बिफांनिफ्राय जे दिहुनो दं माबा ओरैनो काट जे दिहुनो माबाय बेखौ थखथा बे थखथाखौ होनाय नुदों आरो ना नोंथां आङो। थखथाखौ बानायना लानायदों अब्ला रेजेंबो जायो बे थखथाखौहाय सारिख नियाहाय हानानै लाबाय सारिख'निया हाना लानानै बेयाव गोजौआवहाय गेजेराव एसे गब्लं खालामबाय आरो ना नैबे औवाखौ होनो थाखाय औवा बिखुंखौ होनो थाखाय। ओमफ्राय बेबायदिनो खिला होनो जेरै खदालफोरबायदिनो दोनानै लाबाय। ओमफ्राय दोनानैहाय ओ बेबायदिनो जेनबा होनबा बियोहाय गोरा जाबाय नालाय दा बेजोंनो माइ
औ
औ औ दा थिग बेबायदिनो ओ आरो गोबां नुनो मोनो जों बेबायदिनो जेनेबा बोरसिफोर जों फुख्रिफोराव जुदि ना हमना जायोबा मालाबा बहाबाफोर ओ दंग'फ्राव जुदि ना हमनोबाबो जोङो ओ जेखाय बा हमनानै ला बि बिदिनो बोरसि दान्दा बा सेन बेफोरबायदिखौबो औवानिफ्रायनो बाननाय जायो आरो ना नोंथां। दा जोंनोथ' आ जोंनोथ' दिरुंआव खाबाय दिरुुंआव खानानै बे ओ बोरसिखौहाय बे बोरसिखौहाय होला गोबाङानो लेथ्रा मोनसै।
औ
मैदा होनानै मैदाजों होबाय आरो बिदिनो सोरबारिफोरजोंहाय नाफोर गुरनो थाङोबा बे माबाजों ओ नै जेखाइजों गुरनो थांनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ
दा बिदिब्ला होमबा समाबो जाबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा?
औ औ
औ दे गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।
औ